खोनायाखै
अ हेल' आदा खोनादों अ खोनादों आदा औ
ओ
औ मा खालामा दङ होमबा
ए आं नै दखानावसोे जिरायनानै दं
अ दं आंबो न'आवनो ओरैनो हेलौ
हेलौ
अ खोनादो आदा
फुल प्रग्रेस खोनाखै हेलौ हेलौ ओ मा जायगा होनदों नोंना मा जायगा होनदों मा जायगा
ओ गवालपारानि
गवालपारानि
औ
ओ ओ उम
आदायालाय बहानि हेलौ
हेलौ खोनायाखै
औ आदा नेटवर्क इसु दं नामा
हा हा मान
नेटवक इसु जा
आंना नेट्रखा एसे प्रब्लेम जायोमोनहे आंना बि एस सेनेल सो जे नेट्रका जोंथिं ने थ्रु खौनो मोननो नागिरा मान ओरैबाय दि पब्लेम जायो माबा मोनसे राय्लायनोबाबो बिराद पब्लेम जायो मोने
अह
माथो खामदो दालाय
दङ ओरैनो जिरायना दङ बिलियाव
आ न'खरावलाय सोर सोर दं नोंसालाय आइ बाबामोन
ओ आदा न'आव आइ दङ बाबा दङ आ रो आब' दङ असे होमबा आदामोनि न'खराव सोर सोर दङ
थाम दङ
औ
बाय साथाम दङ ओमफाय खोनायाखै हेलौ
अ खोनादो आदा
अह
आदा खोनानो मोनला खोनायासै माथो